ओं एसे नेटवार्कआ प्रब्लेम जाबाय थादों आंना नोंथां
ओ नोंथां नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां।
सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां औ
औ बिदिब्ला जोङो ट्रेबेलनि सायाव सावरायनोसै नङा ओमबा
औ नंगौ नोंथां
ओ नों ओ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा!
हागोन औ नोंथां
औ
ओ दा बिदिनो जेरै ट्रेबेल होनना बुङोबा जेरै दिनै जोङो दा गोबां नुनो मोनो आरो जेरै दा टेक्न'लजि मुगा दा जोंनाव आखाइ आखाइ थानाय मबाइल फन फनावनो जोङा नुनो मोनो ओ मोजां मोजां जायगा बा एरिया बेफोरखौ नुनानै जोङो ओ थांनो बोदोर जायो। ओ जेरै ओ बिदिनो टावां बा जे लादाख बा बिदिनो शिलं चिरापुन्जि गोबां मोजां मोजां जोंनि नथ इस आवनो थानाय माखासे जायगाफोर दं ओरै। आरो जोंनि खाथिथारावनो थानाय ओ जे ओ भुटान बे-बेफोराव ओ जेरै जोङो थाङो आरो बिदिनो। दा ट्रेभेलिं होनना बुङोबा जोङो ओ मोननै रोखोमनि थायो जेरै फेमिलि बा सल' ओ जेरै सल' ट्रेभेलिं बांसिन खालामनाय जायो आरो दा। ओ ओरैनो ट्रेभेलिं खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो। जेरै माइन्डफ्रा जोंनि माइन्ड डि-डिप्रेसन जानायफ्रा फ्रेस जायो आरो बिदनो। ओं दा ट्रेभेलिंजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो खामायनोबो हायो आरो। जेरै बिदिनो भिडिअ बा ब्लग बानायनानै इउटुबफ्राव होनानै जोङो बिजोंनो ओ खामायनानै लानो हायो दा गोबां इउटुबारफोर बा ट्रेभेलिं इउटुबारफोर ओंखारबाय। गिदिर गिदिर दा बिथांमोनहा गोजान गोजान जायगा देखायनानै गोबां रो खोमनि बिदिनो जायगा देखायनानै गोबां मोजां मोजां देखायबाय थायो आरो बिदिनो। दा जों ओ बिदिनो बेरायनानै बा मोनसे जायगायाव थांनानै ओ बिदिनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो गाव मोनथियै खामानि बा गाव मोन्थियै मोन्थियै बुस्थुफोरखौ ओ रोंनानै फैयो आरो बिदिनो जोङो। ओ जानाय लोंनायनि सायाव बा मावनाय दांनायनि सायाव। सिखोननि सायाव जोङो गोबां खामानिखौनो जोङो रोंनानै फैयो आरो।
औ
बबे जायगायाव माबादि थायो, माबायदि साब सिखोन अबे जायगायाव माबायदि दिसिप्लिन मानियो बेफोर बेफोरनि सायाव जोङो ओ ट्रेभेलिं खालामनायनि सायाव ओ मोनथिनानै फैयो आरो। दा ट्रेभेलिं खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो। ओ बे हाबाफारिखौ जोङो लानांगौ आरो। दा ट्रेभेलिं खालामनाया ओ एप्रिल मे जुन बे मोनथाम मासाव ओ साबसिन जायो आरो। अखाबो हाजोबा सानदुंबो दुंजोबा बिराद मोजां जायो आरो बेहाय। ओमफ्राय ओरै लास्टावबा ओरै नबेम्बर डिसेम्बर बेवहाय बा ओ फ्राय जायो आरो
औ
ओ ओमबाय जोङो ट्रेभेलिं खालामो होनोबा दा माबायाव मोजां आरो शिलंआव मोजां ओमफ्राय टाउआं बेहाय मोजां आरो दा गोबां मोजां मोजां जायगा दं बेहाय ओरै रुड ब्रिज दङ सिभेन चिस्टाराव वाटारफल दङ बेहाय बिनिफ्राय ओरै बांलादेशखौबो नुहुरलायो आरो ओमफ्राय ओ जोंनि खाथि सारावनो थानाय ओरै भुटान बेयावबो मोजां आरो ओरै थावां ओरै अरुनाचल प्रदेश जायैबाय दा बेहाय गोबां रोखोमनि थायो आरो बिदिनो आरो गोजान गोजान हादोरफोरनि बा जायगाफोरनि फैयो जेरै नायनो फैयो। आरो जोंनि नर्थ इस्ट नर्थ इस्टनिबो आबहावाफोरखौ मोजां मोननानै फैयो आरो गुबुन ओं नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां बुंनो हागोन।
ओं आंनावबो बिदिनो जाबाय थदों नों नोंनिखौ बारा मोजां खोना फैयाखै
औ
दा बिदिनो आरो ओ गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय ओ जोंनि नर्थ इस्टनि आबहावा नानै बा बिदिनो नुनानै बिदिनो फैगासिनो आरो बेरायनो बा नायनो आरो बिदिनो गोदान गोदान मानसिफोरजों बिदिनो लोगो मोनलायदों आरो आंबो दा नोंथाङा बेरायनायनि सायाव ओ फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा? नोंथाङा अबे अबे जायगायाव बेरायखांखो
ओ जोङो बेरायनाय फोरखौ जोङो जुदि फ्रि जायोबा जोङो गावनि माइन्दफोर बा फ्रेस जानो थाखाय जोङो मोनसे गावनि गोसोनि ओ मोनसे बेफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोजान जायगायावहाय ट्रेभेलिं खालामलांङो नङा होमबा जेरै जोङो बेरायनो होनोबा जोङो गाव गावनि खामानिखौ मावखांनानै जोङो बेफोरबायदिनो दसे सम मोनोबा खाथि खालायावबो बेरायो आरो गोजान जायगायावबो बेरायहैनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो गोजान जायगायाव बेरायहैनाय होनोबा बेफोरबायदिनो गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगायावहाय बेरायहैयो होनोबा जोङो बेफोरखौ मोजां मोनो ओ बेलेग हादोरनि ओ संसार जानाय बा बिसोरो बोरै संसार जायो बा बिसोरो बोरै थायो बेफोरखौ जोङो नाहैनो हायो आरो जोङो मिथिबोनोबो हायो गुबुन हारिफोरनिखौ
औ नोंथां औ नोंथां नोंगौ
औ बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन बेफोरबायदिनो गुबुन हादोरावहाय जों नुफेरै जायगायावहाय बेरायहैनो हायोबा जों बेफोरबायदिनो बिसोरनि जानाय लोंनाय बा बिसोरनि थानाय बोरै ओ बिसोरनि संसार जानाया बोरै जों बेखौ मिथियो आरो जोङो ओ बेलेगनोबो फोरमायनो हायोबा बोसोन होनो हायो यो जोङो मिथिबोनानै
आरो जोङो बेरायहैनाय होनोबा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ' बांद्राय बेरायनाय बेफोर बेरायथावना जाय- गायानो गैखाया ओ बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगायावहाय बेरायहैनो लुगैयो बा गाव फ्रि थानाय समावहाय थांनो लुगैयो
ओ बेफोरबायदिनो मानास थां बेफोरबायदिनो बेलेग हादोरनिफ्राय बा बेलेग जायगानिफ्राय बेरायफैनायखौ खौबो जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो बेरायनाय होनोबा बयहाबो मोनसे बेरायनो लुगै गैयो गाव गावनि खामानिखौ गारनानै खायफाया थांनो हायाबा खायफाया गोजान जायगायावबाबो बेरायहैयो जेरै नोंथाङा फोरमायदों शिलं बेफोरावबो जोङो थांनो हायो
औ नोंथां
औ आंथ' बेफोरबायदि बेरायहैनाय बेरायहैनाय जायाखै गुबुन हादोराव बा गोजान जायगायावहाय आं बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेसे टाउन सहरसिमल' थां दा गोजान जायगायावहाय जोंनि ओनसोलाव थानाय बेफोरबायदिनो खाथि खाला पार्कफोरावलाय थांफेरदों आरो खाथि खालानि हाजो बा बेफोरावहाय जोङो जेब्ला गरम जायो अब्ला जोङो सुइमिं फुलफोरावबो थांनो हा
औ
बेफोराव थांफेरदों नाथाय आं गोजानाव थांफेराखै आरो नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बेरायग्रा जायगा मोजां दङ नामा नोंथां?
बेरायग्रा जायगा होनोब्ला जोंनियाव औ दङ नोंथां दा दा मोनसे बेयो फेमास जानानै दं जोंनियाव सरलपारा होनो बेहाय गोबांथार फैयो आरो ओरै चिरां बाक्सा ओरै उदालगुरि बेफोरनिफ्राय फैयो आरो बिराद फैनाय नुयो इउटुबारफोरबो फैयो दा फेमिलिफोर बांसिन फैनाय जायो बेहाय दा बिदिनो मरनिंनिफ्राय लानानै बिदिनो सोरबा सोरबा हर थालाङो सोरबा सोरबा बिदिनो बेलासि बेलासि ओंखारलांफिनो आरो बिदिनो जायै लोङै आरो मोनसेया जाहैबाय बावखुंग्रि बावखुंग्रियावबो गोबां फैयो बेरायनो नायनो फैयो बेहाय बैसागु बोथोरावबा आरो बांसिन फैबावो आरो बैसागु बै संक्रान्ति हाजो गाखोनाय समाव बेहाय दा आरो मोनसे बे थाबावबाय आरो दा धिहिर बिल थाबाय धिहिर बिलआबो मोजां ओमफाय आरो दिब्लाइ दिब्लाइ दंमोन दिब्लायाबो मोजां दा बे मोनब्रै आरो जोंनाव दा मेना बेरायग्रा होननानै बुङोबा फिसा फिसा दंबावो आरो बिदिनो ओरैनो वाटारफल हाजोनि बेफोराव मानसिफ्रा बेरायहैयो दुगैयो ओरैनो गरम दाथ' गरम सिजेन ना ओरैनो दा ओरैनो बेलासि बेलासि मानसिफ्रा बेरायनो ओरैनो बार जानो थाखाय थाङो आरो बेफोराव
औ
दा नोंथाङा बावखुंग्रि हाजोआव बा सरलपारायाव फैफेरबाय नामा ना फैफेराखै?
नोंथां आं थ' बेफोर जायगाखौ नुहैयाखैनो मानो होनोबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय खोब गोजान जायो बेनिखायनो थांफेराखै नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ नोंथां
औ नोंथांजों बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
ओं नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दे होमबा गोजोनबाय